लौ अ नोंथां नोंजो रायलायैया बिराद गोबाव जाबायमोन ओंखायनो दिनै नोंनाव फन हरनाय जाबाय।
औ गोबाव जाबायमोन।
ओमफाय दिनै नोंलाय मानि बारे एबा मानि बारे रायलायनो सानदों?
ओ बिदिनो आबाद मावनायनि सोमोन्दै एसे रायलायबा मोजां जागोन नामा? ओ सा सा आबाद सा आबादनि सोमोन्दै रायलाबा मोजां जागोन नामा?
अ दे होमबा नोंथाङा जागायनो हागोन ना?
नोंथाङा जागायग्रोदो नोंथांमोनजों ओ सा आबादखौ माब्रै मावो एखौ एसे खोन्थालायदो।
जोंनि गामियावथ' बिदिनो ओ पास बिगा दस बिगासो ए साफातफोर गा-गायो आरो बांसिन मानसिफोरा गायो जोंनि मान जोंनिथिं।
उम। ओमफाय बेखौ मारै गायनाय जायो?
उमम बेखौ गायनोथ' बिदि फिथाइ एबा दालायजोंनो बेखौ
आ नोंगौ बिदिनो दाला एबा बेगरजोंहाय रज' होग्रोयो फुलिखौ। आमफाय ओ ओमफाय रज'नानै बेखौहाय एसे गिदिर देरहोयो। बेनि उनावहाय बेनि उनाव मा खालामनो ओ हाखौहाय मोजाङै हालौग्रोनांगौ।
औ।
ओमफाय हाग्राफोरखौ मोजाङै बासिनानै मोजाङै हालौग्रोनांगौ। हालौनानै हाखौहाय समान खालामनांगौ।
उमम आरो बेयाव नुयो जे ओ आलिबो दानोना हाखर जावो। बेखौ मानि थाखाय जावो ओ बेखौ मानि थाखाय जावो?
ओ लङाखौ मानो जावो होमबा माने दै बांद्राय जाबा साफदा थैयो। ओंखायनो बे लङाजोंहाय दैयाहाय ओ खारलांनो थाखाय बेखौ जावनाय जायो।
अ बे आबादफोरावलाय रांफोरखौलाय बेसे बेसे मोनो?
राङाथ' मोनो एसे मोननाया ओ बे जेसेबां बिलाइखौ खानो हायो माने जेसिबां बिलाइयाहाय ओ जायो ओ बेनि बेजोंसो माने माबा रुजुनो हायो माने जुदि बिलाइहाय मोजां खिलियो आरो मोजां मोनोबा गोबाङानो मोनो आरो जुदि जायाबा बारा मोननो नागिरा। बे माने ओ बोथोर लायै बोथोर बेफोरावहाय माबा जायो आरो।
आरो बेखौलाय साफाद बिलाइखौलाय मा मा जायगायाव लांनाय जायो?
ओ सापारखौथ' जोंनि साइडथिंहाय जोंनि साइडथिं जे जाय जाय गायोना बिसोरो ओ सापाद बिलाइखौ खानानैहाय खाथिनि ओ फेक्ट्रिफोराव होयो। बे फेक्ट्रिनि मानसिफोराहाय ओ लांबानो माने ला लाखायो।
उम
ओ इयाव रांफोरखौथ' बिराद उजिनो हायो खोमा ना?
बिदिनो एसे आरजिनो हायो हानायालाय ओ सोलिनो हायो। माने सोलिथावथाव सोलिथावथाव मोनो आरो
उम
बे ओ बेसां माने जेसां बुरजा गायनो हायो एसांनो मोजां
अ अ खोनानो मोन्दों सिगांथ' ब्रिटिसफोरासो बिखौ गायलांदोंनो
हो ओ औ बिदिनो ओं जोंनि जायगायावहाय बे माखासे बागान दङ गिदिर गिदिरनो बे बेफोरखौहाय गोदो इंराज ब्रिटिसफोरासो गाय गायलांदों ओ बिस सोरनो ओ बेवहाय मावजेनदोंमोन बे आबादखौ ओ ओमफाय बेखौ नुनानैनो बेखौ नुनानैनो मानसिफोराबो गायनो हमदों बिदिनो आरो। बेयाव बेयावबो मोनसे जारिमिन दङ।
उम अब्ला नोंसोरथिंलाय नारें फानो ना फाना?
फानो नारेंखौबो फानो।
औ बेयावलाय ओ रांफोरालाय बेसे मोनो?
ओ नारें फाननायावबो रांखौ एसे मोनो खिन्थु सोलिथावथाव माने उम जोंथिंहाय बारा इदि मोना माने ओ बारा गायनाय जायाना जोंथिं एसे खम खम बिगासे बिगानैल' गायो ओंखायनो बारा रां आरजिनो हाया बेवहाय। ओ इदिनो ओ मोनसे माने बोथोरावल' मोनो आरो
ओ बोथोर हिसाबसो ना
औ
ओ ओ
बे साहा आबाद गायनायनि ओ माबाखौ ओ नोंथाङा दहाय खोनासंजोबासै
औ दे होमबा फोरमायनो हागोन ना नोंथां?
औ माने हाखौहाय मोजाङै हालेवखांनानै बेवहाय दिनथ' दंग' जावनांगौ। दंग' जावखानायनि उनावहाय ओ बिदिनो ओ साहा फुलिखौ लाबोनानै एसे गोजान गोजानै गायनांगौ। गायनानैहाय माने हाखर जावै जावै एसे गोजान गोजानै गायनांगौ बांद्राय खाथि खाथि गायबाबो जाया। ओमफाय बिदिनो सम सम सम सम नायबाय थानांगौ ओ हाग्रा ओ थैनाय मुलिफोरखौहाय सारबाय थानांगौ आरो बिदिनो मोजाङै जोथोन लानांगौ आरो बांद्राय गोरान जाबाथाय ओ साफाता जानो नागिरा एसे ओंखायनो ओ दैबो गेजेर गेजेर जुदि दै रानोबा दैबो सारना होनांगौ जायो।
ओ अब्ला नोंसोर गामिथिं साफादफोरखौ गायो खोमा ना?
औ गायो।
उम
ओमफ्राय बे सापात गायबाथाय नेवलायाथ' ओंखारो खोमा ना?
औ बिदिनो औ जेब्ला एसे साब साहा बिफाङा देरो होमबा नेवलाय आरो बिदिनो ओ मा होनो मोख्राफोरबो फैयो गेजेर गेजेर ओंखायनो एसे नायनांगौबो जायो।
उम। आरो बेयाव दंफांबो गायना होयोना मोख्राफोरा बादिनला बादिंला खालामनो।
औ औ दंफांबो गायो गेजेर गेजेर मानोना साहा बागान साहा बंफांनो बांद्राय माने ओ सान्दुं गोसाबो जाया सानदुं बांद्राय सान्दुं गोसाबा बिलाइआ खामजोबो। ओंखायनो बिनि गेजेर गेजेर ओ एसे दंफांफोर गायना होनाय जायो। माने एसे ओ सायहा जानायनि थाखाय ओइ। गायना होनाय जायो नहले साहा बिलाइआ खामजोबनो नागिरो। माने बांद्राय गरमबथाय बांद्राय गरमबाथाय साया जानो नागिरा। साहा बिलाइया मोजाङै माने जानो नागिरा।
आरो बिदि बागानफोरावबोथ' सेंग्रा सिख्लाफोराथ' बिराद बेरायनो थाङोना।
आ जोंनिथिं थाङा रावबो बिदि बेरायनो ओम।
जोंनिथिं थ' बेराद थांङो।
औ जोंथिंहाय रावबो बिदि थाङा। बेवहाय खालि न'खरनि मानसिफ्राल' थाङो माने सब ओ निजा गोजा नालाय ओ गाव गावबा गावनि गोजा नालाय बागाना ओंखायनो गुबुन मानसिफोरा्रा बारा थांनो नागिरा। खालि हाजिरा मावग्रा मानसिफोराल' थाङो खानो।
उम। ओमफ्राय नोंथाङालाय सा लोंनो मोजां मोनो ना मोना?
आङो साहाखौलाय। माने बांद्राय मोजांबो मोना बांद्राय गाज्रिबो मोना बिदिनो आरो गेजेर गेजेर लोंनाय जायो।
उ। जोंथिंथ' फुं फुङावनो मानसिफोरा सब माने लोंजोबोल' नाय मानसिफोरनाव बेरायनो थांबा खल साल नुयो माने।
ओं मा-मा साोलोङो नोंसोरनिथिं मा-मा माबायदि साोलोङो?
जोंथिंथ' गाइखेर साहा लोङो आरो। गायखेरसा कपि कपिफोरबोथ' आजिखालि बिराद लोङोना मानसिफोरा दामि दामि रेस्टुरेन्टफोराव। बेफोरावनो बाहायनाय जायो आरो बे साफ बिलाइआबो
ओम। ओमफाय नोंसिनिथिं जे बे ओ। ओ फार्स्ट ग्रेडनि एकदम ओ मोजां कुवालिटिनि ओ साहाखौहाय गुबुन हादोरावहाय एक्सपर्ट खालामोना?
औ नुनायालाय नुदों खालामनाय खालामो।
ओम। जोंथिंथ' खालामो ओ बे मोजां कुवालिटिनि स बिलाखौ हाय ग्रिन टि बनायनानै फानो आरो बे ग्रिन टिया बेसेन गोसा ओ एसे दाम मोनो केजियावनो हाजार दुइ हाजार बिदिसो लायो।
औ जोंदिथ' बिदिनो नर्मेल साफातखौबो बानायहनो हायो न'आवनो बिलाइखौ खौ लादो उनाव देदो ओमफ्राय बेखौ फोरानना दोन फोरानना दोनबानो बिदिनो साफात जायो आरो। बेखौ ओमफ्राय जों आरामसे ओ दै गुदुंजों लोंनो हायो आरो सं फुदुंनानै
ओम ओम नंगौ नंगौ।
ओ सा सा खेथियाहाय जोबोद गोनां जोंनि जायगायाव थ' जोबोद गोनां माने बहुद न'खरानो बे आबादखौ मावनानै सोलिनानै दङ। बिसोरो बे आबादजोंनो गावनि जिउखौहाय खांगासिनो दङ। बिदिनो ओंखायनो ओ आंबो मानसिफोरखौ बुङो ओरैनो ओ थानाय हाफोर दङबा बे साहानि आबादखौ मावनो हायो आरो बेजोंनो जिउ राहा खुंनो थाखाय ओ रां आरजिनो हायो।
औ नंगौ नंनायालाय।
ओ दे होमबा नोंथां जासिगोन नामा ओ गुबुन गुबुन दिनाव रायज्लायनोसै।
अ जायो दे होमबालाय दिनैनि थाखाय जाथ'बायना एसेबां होमबा
औ